हेल'नो
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासि हग्रोनाय थाबाय
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दं ना
औ नोंथां सावरायजागोन
औ दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नों
औ औ
जेरै जोङो गुबुन गुबुन जागायाव दावबायनो थाङो जगा नायनो थाङो जागायाखौ नायनानै जोङो जोङो फट' फोर लानो सोरबा सोरबि बिदिनो जागा नायनो मोजां मोनग्राफोरा आरो गोबाङानो थ' बिदि आज आथिखालावथ' गोबाङानो रिल्स बानायनाय फट' साफायनाय बेफोरबायदि जागा नायनानै बेफोरबायदि बिदि बानायनाय जायो नङा होमबा नों
औ औ नग
गोबां मोजां मोजां जायगा नायनो थांनाय जायो बेफोरदिनो खाय बेफोरनि गेजेरजोंनो मोनसे सोलोंथाइबो लानाय जाहैयो दावबायनायनि सायावनो नोंथां नङा माबाफोर दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां जोंहाथ' सानफ्रोमबो दावबायनायनि बेलायावथ' जोङो सानफ्रोमबो दावबायनो नांगौ म बुंनो थाङोब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंनो गोबां गियानफोरबो मोननो हायो गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो यो आरो ना बिदिनो जोङो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोङो जेरै रावबायनो थाङो जेन'बा बिसोरनि थासारि बा बिसोरनि रायलायनाय जानाय थानाय बिसोरनि सोलोंथाइ बेफोरखौ नुनानै जोंहा जोंनि गोसोआवबो एसेबाबो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायो आरो ना जोङो जेन'बा जोङो बै सुबुंनिफ्राय जोङो बेसोरजों माबोरैहाय रायलायनांगौ बेसोरजों माबोरैहाय मिलायनानै थानांगौ बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौबा जोङो मिथिनानैहाय जोंहा गोबां ओ जेन'बा जोंनाव गियानबो फैयो आरोना बिदिनो जोङो दावबायनाय समावहाय ओ बिदिनो जोङो ओ मालाबा समाव जोङो लोगोफोरजों दावबायहैयो मालाबा बिदिनो न'खरनि मानसिफोरजोंहाय दावबायहैनाय जायो आरो ओ जों आोंहा दावबायनो मोनोब्ला गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो जेरै जोङो ओ दावबायनो थाङोब्ला जोंनि जि सुखु दुखु बेफोरखौ जोङो दुखुफोरखौ जोङो बावगार बावगोमानानै जोंहा मोजां गोसो लानानै जोङो दावबायना गोसोफोरखौ गोबां सान्थि मोननाय जायो आरोना नोंथां
बिदिनो जोङो औ नोंथाङा दा मा मा जायगाफोराव दावबायहैखो दावबायनानै माबोरैहाय गियान बा माबोरै गोसोखौ मोजां मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां
औ
जेरै सुकि हाज हाजोखौ बुङोब्ला सुकि हाज जोआव जोङो नुनो मोननाय जायो गोब
औ
समायना हाजो दंफां लाइफां स्राय स्राय बोहैनाय दै आरो अन्थाइ गिद गिदिर गिदिर बेयावनो ना खारनायबो नुनो मोननाय जायो आरो मैदेरनि मैदेरनि बे खिखौबो नुनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
हेलौ नोंथां
नोंथाङा एसे गोजानाव थांबा हामगौ नामा नोंथां
औ नोंथां
औ
औ जेरै जोङो समायना थासारिखौ नुनो मोननाय जायो सखि हाजोआव आरो सिरि मोनसे गाखोलांनाय जाहैयो बेयाव बेज बेथिं थांब्लाबो बिदिनो समायना थासारिखौ नुनो मोननाय जाहोयो आरो गोजौनिफ्राय नाहरबा आरो जोबोर समायना खौ समायना नोजोरखौ माने थासारिखौ नुनो मोननाय जायो आरो दाावसिन दाउला गाबनाय गेजेर गेजेर दावराइ गाबनायबो खोनानो मोननाय जायो आरो बोग्रि दंफांबो दङ बेवहाय आरो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय दावबायनो फैनाय जायो कार, बास आरो स्कुटि बेफोरजोंनो जायहा जिजों फैयो बेजों गोजान गोजाननिफ्राय गुबुन गुबुन जागा फ्राय दावबायनो फैनाय जायो आरो सुखि हाजोआवथ' बेफोरबायदि खमला फाननायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो गंगार खाय आगोल थांनाय समाव गंगार नुनाय जायोमोन दा एसे खमखौ नुनाय जायो गंगारफोरखौ नुनाय जायोमोन आरो
औ औ
औ आरो बिदिनो जेरै बगामाथियाव थाङोब्ला ब बगामाथियाव जागा नायनो थाङोब्ला दावबायनो थाङोब्ला बेयावबो समायना थासारिखौ नुनो मोननाय जायो बेवहायबो बोग्रि दं फं गोबाङानो दङ आरो दै दङ स्राय स्राय बोहैनाय दैयाव दावबायनो फैनाय मानसिफोरा दै गुसुआव दुगैनायबो जाहैयो आरो गोबां गुबुन गुबुन गोज गोजान गोजान जायगानिफ्राय दावबायनो फैनाय जाहैयो बाहास, कार बेफोरजोंनो स्कुटि बाइकफोरजों आरो बिदिनो समायना दंफां लाइफां दाउसिन दाउला गाबनायजों आरो हाजो हाजोफोरनि समायना थासारिखौ नुनानै गोसोखौ जों गोजोननाय गोजोन मोननाय जायो जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो बावगोमानाय जायो जोङो बिदिनो खायसे फट' लानाय जायो खायसे रिल्स बानायनाय जायो बेफोरदिनो आरो खायसे पिकनिक सानाय हिसाबै दावबायनो फैनाय जायो जायागा नायनो फैनाय हिसाबै
औ।
आरो बुद्ध टेम्पोलावथ' जोङो सिरि गोलाव गाखोलांनायनि उनाव जोङो गंसे धह तेमपोल नुनो मोन समायना बुद्ध तेम्पोल नुनो मोनो बेयव हाय खुलुमो खुलुमो आरो बेनि ज जायहा खुलुमा बेहा फट' लायो खायफा आरो खायफा गाजा गिदिंनानै नायहो आरो सनिफ्राय गाहायाव नायहरबाबो जोबोद समायना थासारिखौ नुनो मोननाय जायो आरो बार खोलो खोलो बारनायजों बेयाव थांनानै गोसोखौ जों गोजोननाय मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो हागोन ना दावबायनायनि सायाव आरो
औ नोंथां जोंहा दा जोङो माबायदि जायगायावहाय दावबायहैयो दावबायहैनानै बे बेसे मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो दावबायनाय समावथ' गासिबो जायगायावनो दावबायहैबा मोजां मोनो नाथाय आङो हाजो हाजोफोराव दावबाय जेनेबा हाजो हायेनफोराव दावबायनानै गोबां मोजां मोनो आर ना बिदिनो हाजोआव गोबां बिफां लाइफांफोर नुनो मोनो जेरै दैमा दैसाफोरबो नुनो मोनो। बेसोर बेफोर थासारिफोरखौ नुनानैनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां। आरो जोंहा दावबायनाया जोबोद गोनांथार मानो होनना बुङोब्ला जोङो न' सिङाव थाबाय थाबोला जोंहा जेबो सोलोंथाइबो मोननाय नङा दावबायनायनि सायावहाय बिदिनो जोंनो दावबायनो नांथारगौ आरो ना बिदिनो जोङो ओ भुटान रायजोआवनो थांबाय बे भुट भुटान रायजोआवहाय जोङो बिसोरनि थासारिफोरा माबायदि बेफोरखौ नुनानै जोंहा गोबां गोजोननाय मोनो आरोना आरो गोबां स्रिस जाय बिसोरनि थासारियाथ' ओ दिसिप्लिन आर ना गोबां मोजां मोजां आरोना बिसोरनि नेम खान्थिफोरखौबो जोङो सोलिना मानिनानै सोलिनांगौ आरोना बेफोरथ' जोंनि आसामनि बाहेरायाव नङा होमबा नोथां बिसोरो बरथम मानसिफोराहाय जोंनि जेनेबा आसामनिफ्राय जि दावबायहैनो थाङो गावसोरनि जायगायावहाय बेफोरखौ बिसोरो गोबां बिदिनो मान होयो आर ना जेरैहाय जोङो बिसोरनियाव थांनो गोनांबा बिसोरो गोबां बिदिनो चेक खालामनानैसो जोंखौ गावसोरनि जायगायाव हाबहैनो होयो आरोना नोंथां बिदिनो जों जायगायावहाय बिदिनो जोंनि आसामाव जेरैहाय गारि म'थर मानसिफोरा जेरै जानला मेनला खाखोर दाखोरफोर गारला बायनानै दोनो नाथाय बिसोरनि जायगाफोराव बिदि नङा आरो ना। गोबां मोजां मोजां साफा औ बिदिनो लाखियो आरो बिसोरो गावसोरनि जायगाफोरखौ जोंहाबो दा बिदिनो जों समाव बेफोर दि थानायमोनबा जोंहा गोबां मोजां जागौमोन आर ना मानो होनना बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि आसामावहाय बे गोबां बिदिनो लेथ्रा बथल प्लास्टिक बिदिनो हाब्रु बेफोरबायदिनो थासारि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना आ फोरजों बांसिन दावबायनानै साबसिन मोनोना नोंथाङा न'खरनि फेमिलिजों सावरायनानै मोजांसिन मोनो नोंथां
औ आङोथ' गासैदों गासैजोंबो दावबायनानै मोजां मोनो न'खरनिजोंबो मोजां मोनो आरो। एसे खम थांनाय जायो लोगोफोरजों आङो न'खरनि मानसिफोरजों जों दावबायनाया एसे गोबां जाहैयो मानो बुङोब्ला जों एसेबां खायफा मानसिया ओरैबायदि एलाव गैया जाहैयो ना हगारा जाहैयो खायफा थांनो होआ जाहैयो लोगोफोरजों बिनि थाखायनो एसे खम थांनाय ज' जाहैयो आरो जायहा माने फेमिलि मेम्बार्स जोंनि न'खरनि मानसिया थांबा थांनाय जाहैयो बांसिनानो आरो दाउ बेनो होनोब्ला जोङो स्कुल कलेजनिफ्राय थांनायखौ थाङो-थांनो मोनदों। बिदि स्कुल कलेजनिफ्राय सार्भेफोराव जोंखौ लांनाय जादों जेरै दारागाव दारागावफोराव लांनाय जाहैयो आरो बगामाथियाव लांनाय जाहैदों। बेवहाय जोंखौ सों लिरनानै लानो होनाय जाहै दों जे नों मा गियान मोनखौ बेनिफ्राय मा सोलोंथाइखौ लानो मोन्दों बेयाव दावबायनो फैनानै मा नोङो सोलोंनो मोन खो बा नुनो मोनखो बेवहाय दङ टेम्पोल दङ दैमा स्राय स्राय बोहैनाय अन्थाइ बैग्रि दंफां जे सिं खि नोङो मेगनजों नुनो मोनदों गासिखौबो नोङो लिरनानै लानो थाखाय जोंखौ बुंनो बुंनाय जादों बिदि दावबायनो थांनायाव आरो जेरै इउकियाम हाजो इउ कियामावबो जों थांनानै जोबोद मोजां मोनदों जों कलेजनिफ्राय बिदिनो जोंखौ सारभेयाव लांनाय जाहैदों जों आं माने जोंखौ बेवहाय दावबायनो लांनाय जाहैदों बेवहाय गियान लानो लांनाय जाहैदों। बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन जागानिफ्राय पिकनिक जानो फैनाय जाहैयो। दावबायनो फैनाय जाहैयो जागाखौ नायनो फैनाय जाहैयो बिदिनो इउकियाम हाजोखौ बुङोब्ला समायना दैमा बोहैनाय दङ बेवहाय हाजो दङ हाजोआव वाटार फलबो दङ। आरो फट'स साफायनो थाखाय समायना जायगा बानायना दोननाय जायो। आरो दै दैनि गेजेर गेजेराव समायना समायना दंफांखौ गायनानै साजायना दोननाय जाहैयो आरो फट' साफायनो थाखायथ' आइ लाभ इउकियाम बेफोरबायदि लिरनानै दोननाय जाहैयो जायगा जायगा नुनो मोननाय जाहैयो। बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोरा फैनानै फट' दिखाङो रिल्स बानायो बेफोरबायदि आरो जों यउवं दंकियाम हाजोआवथ' सिगुन नुनो मोननाय जायो आरो वाटारफल समायना वाटारफल दै स्राय स्राय बोहैनाय आ रो गेजेरजों थांनाय दलं बेफोरखौ नुनाय मोननाय जाहैयो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ
औ ओ दा जोंहा बिदिनो ओ फरायसालिफोरनिफ्रायबो जोंखौ दावबायनो लाङो नङा होनबा नों थां बे फरायसालिनिफ्राय ओ बिदिनो मानो दावबायनो लाङो होननानै बुङोब्ला बेफोर जेब्ला जोंहा ओ फरायसालिनिफ्राय जेरै बोसोर गोदान फैयो बा लास्ट बोसोर बिदिनो जोबनायफोराव बिदि खनसे दावबायनो लांनाय जायो आरोना नोंथां। औ औ बेयाव जोंखौ गोबां बिदिनो दावबायनायनि गेजेरजोंनो माबाफोर बेलेगफोरनि थासारि बा बेलेगफोरनि थानाय जानायफोरखौ नुनानै एसेब्लाबो सोलोंथाइ मोनथों बा जोंना गोसोफोरा एसेब्लाबो सान्थि मोनथों होननानै जोंखौ दावबायनो लांनाय जायो आरो ना। ओ औ ओ दा नोंथाङाबो बिदिनो ओ दावबायनायनि सायाव आरो। आरो मायबाफोर फोरमायथिनो सानदोंबा नोंथां फोरमायजागोन
औ औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला बेनि थासारिखौ नुनानै जोङो एसेबाबो गाव गाव गियान मोननाय जाहैयो आरो। जायोबा गोजाननिफ्राय दावबायनो फैदों बिसोरबो नुनानै एसे सोलोंथाइ लाहैनाय जाहैयो बिसोरनि दावबायनो फैनानै बिसोरनिफ्राय एसे सोलोंलांनाय जाहैयो बिसोरो माबायदि थायो माबायदि जायो बिसोरनो नि राव बुंनायफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो एसे सोलोंनो नाजायो। बिसोरनि जायगानि मानसिफोरजों रायज्लायनानै बिदिनो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथां। जोंनाथ' समाबो जाबायानो जोंनि सावरायनाखौ बेखिनियावनो फोजोबथावनोसै नामा नोंथां?
अके नोंथां गोजोनथों।